हेलौ
हेलौ अ हेलौ अ
मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दं र
अ आंबो नै न'आवनो दङ ओरैनो जिरायनानै
मा खबर
खबरा मोजाङानो नोंथांनियालाय
आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे
अ नोंथां जोङो एसे मानिबा मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा
अ अ औ
आयदा हिसाबै जोङो जानाय लोंनायफोरखौनो लानोसै नामा ओरैनो जेनेरेलि माने थुलमुल ना नोंथाङा बिदिब्ला मा ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो ओरैनो
आङो ओरैनो सबाय दाउफोरफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानानै मोजांसिन मोनो आरो
औ
बर'नि ओंख्रि जाहैबाय नालाय सबाय दावा
आंबो बेबायदिनो बर'निनो आङो अनला ओंख्रि होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो बे अनला ओंख्रि अनला दाउ
बर'नि मोनसे ओंख्रियानो अनलायाबो
बेनि थाखायनो बिराद गोथाव मोनो माने बे सबाइफोरखौनो गोथाव मोनो माने गासिखौबो गोथाव मोनो होमबाबो अनला दाउ फोरखौ साबसिन मोनो आरो आं जोंनाथ' आरो बर'आव अनला दावा हा हाबाफ्रावबो हाथासुनि खुरनायफ्रावबो होनाय जायो नङा होमबा
अनला दाउवा बर'नि फेमासानो
फेमासानो ओं जेरावबो दा दाथ' माने हटेल फ्राव अनला दाउ सबाय बेफोरखौ नागिरनायखौ बिराद खोनासै नङा होमबा ओं
हटेलाव मोनजायो दानि जुगाव
ओं माने जोंथ' जोंनिखै खोनायो माने अनला दाउ बेफोरसो बांसिन सेल जानाय खोनायो आरो
औ औ औ
बिनिफ्राय नोंथाङा नारजिफोरखौलाय जागोन ना जाया?
नारजि आंबो जायो नारजिखौ मोजां मोनो आंबो नारजि नारजि दोलो फोरखो आं मोजां मोनजायो दे नारजि अमाजों संबाथाय बिराद गोथाव जायो आरो नारजिया
ओं ओं गोथाव जायो
दे ओं
बि जायो जोंबो जायो बिराद दा माइ गायनाय बोथोर ना बेखायसो जा थ'वाखै माइ गायनाय बोथोराव जानो मोना होनना फोथायनाय थायोना जोंनियाव माइ गायनाय माइ हानाय
आरो ना
ओं
फोथायनाय मोनसे
नारजि ओंख्रिखौ माने माइ गायनाय माइ हानाय ओमफाय आलासि फैबा जानो मोना होननाय मानो मोना बेखौथ' मोनथिया जायखिया जानो मोना आरो ओं गोनि ओं गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं नालाय बे
फोथायबोनाय दं आरो ना बेखौ मानिबाय
गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय नालाय मानिनांसिगोन।
अ ओमफ्राय नोंथांङा ओंख्रिफोर संनो रोंङा
आं ओंख्रिफोरखौ एथ'बां संनो रोंङा माने नोंथांङा रोंङो नामा?
एसेसे रोंगौ आंङो
अ
संङो आंङो दैज्लाङाव आं आंनो संङो न'आव रावबो थाया नालाय माइ गायनो बोथाराव थांङो नालाय दैज्लांनिखौ आंनो संनाय जायो आरो ओरैनो दालि बायदिसिनाफोरखो संनो रोंगोन
अ आंबो बेफोरखौलाय हायो दालि बायदिसिनाफोरखौलाय एसे एनै माने माखासे अनला ओंख्रि सबायाइ ओंख्रि बेफोरखौ हाहैजोबा आरो
खारैफोरजों संनायखौ हाया खारै खारैफोरजों संनायखौ हास्लाबा जायो।
औ खारै नांनाय नांङैखौनो बारा थाल मोनहैनो नागिरा हायो हानायालाय होमबाबो
उम उम उम
जोंनाथ' आरो दैज्लांङाव मावना जायाबानो उफाय गैया दा न'नि मानसि फ्रा माइ गायनो खोथिया फुना थांजोबबाथाय एसेबाबो मावना जाखा खानांगौ नालाय
अ अ औ
उम ओमफफ्राय नोंथां नोंसिनिहाय हालौवनायफ्रालाय मोसौजोंनो हालौवो ना थि तेक्टरजों हालवो
अ दा मोसौसो हाल हालौवनायखौनो नुला दख' दा
हालुंलााना
ओहो मोसौजों हालेवला
ओं
बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो आरो
ओं जोंनियावबो बुहुद खम जाबाय हालेवनाया माने
अ अ अ मोसौजो हालेवनायखौनो नुला
ओं
ओम ओमफाय नोंथांङा गायनो रोंङो ना रोंङा
मैगं थाइगंआ बिदिनो गायो गायनायालाय एसे एनै होमबाबो सिगां माने जोंहा बांसिन गायोमोन आरोना ओमफाय दा माने गेजेर ससेनिफ्राय खम जाबोबाय ओ सिगां बाबा मोन गायनाय टाइमाव आइमोन गायनाय टाइम
गायनाय टाइमाव माने अ गायफायमोन आरो बिदिनो अ
दाबो गायो बहुद खम जाबाय माने सिगां खम जाबायना ओं
ओं नोंथांमोनहालाय गायगोना गाया ओरैनो?
जोंनिथिं गायो ओमफ्राय जोंहाल' खम गायो। सिगां ओरैनो न'आवनो आलु बायदिसिना बेसरफोर गायोमोन आरो दा आलुखौबो गायथ'ला ओमफ्राय बेसरफोरखौ फोयो बायदिसिना लाइ लाफा मैगं इफोरखो गायो दाबो मेसे बोथोरबाथाय
ओ बेसरखौ फोयो होनदों जेनेबा बेसरखौ ओ माबाखौ फाननायनि नि थाखाय माबा फाननायनि थाखाय फैयो ना बोरै बेगरनि थाखाय फोयो
बेसरखौ ना ओ जे फानलायनायनि थाखाय फोआ जोंहा फानलायनाय एसे बुरजा फोना माबा फोआ माने ओरैनो थाव फेरेना जानो ओरैनो न'आवनो माबायो आरो ओरैनो खम आधा बिगासोनि जखन फोनानै एखो न'आवनो माबानानै फेरेना लांनानै ओरैनो न'आवनो जानो थाखाय
अ न'आवनो जानो थाखाय थाव फेरेदो आरो ना
अ औ बेबायदि फानलायनाय माबाया बुरजा
औ मोजां जायोना थाव फेरेदनाया जानो जोंनिखैथ' माने थाव फेरेदनाय गैयाना ओं अ एसे खम होबानो नाङो आरोना जेनेबा
मेगं होबानो नाङो ओं
ओं जोंनियाव माने ओ माबा बेसरखौ बै गोल्लैयाव जानो थाखाय फाननो थाखायल' माने फैयो बांसिन
अ बेसरखौ ना उम उम बै नोंथाङा ओरैनो मा मा मैगंफोरखौ बांसिन मोजां मोनो जानानै?
आंना आंथ' गासिखौबो मोजां मोनो जेनेरेलसै आंनिया जि संना होयो बेखौनो जाग्रा
ओ ओरैनो ओमफ्राय थास' बेदरफोरखौलाय?
दा थास' बेदरफोरखौथ' गोथाव मोनसिनो दा थास' बेदर थास' होनबाथ' माने थास'आ गासिबो सोलिजोबो आरो
सोलिजोबो औ थास'खौ गासिखौबो जाजायो
उम बेदरनिफ्राय लानानै
अ बिबारसिम
ओं बिलाइ बिंथं
बिबार मानि गासैखोबो गासिबो जाजायो उम माबायदि मोनो थासखौ जानानै
जाना मोजां मोनो थास'खौ ओं नोंथाङालाय जागोन ना जाया
आंबोजायो थास'खौ मोजाङैनो मोजां मोनो आंबो थास' जानो
औ
मोजाङानो थास'आ ओ थासु बिथुरि ओ थास'खौ गायनाय जाया जोंनि जायगायाव गाया बहुदआनो खम गायो ओहो
जोंनियावबो बुहुत खम जायो सोरबा सोरबा माने जानो आन्था ल' गायो आरो जोंहाबो बिदिनो एसे जानो आन्था गायो दानि दिनावथ' माने हासार होनायसो मोनजायो नालाय बाहेरनि मैगङा एखायनो माने गासिबो मैगंखौनो एसे एसे जानो आन्था जानो आन्था गायो आरो
न'आवनो गायना लाबाय
ओं न'आवनो औ औ
जोंनि जायगायाव थास'खौ गाया ओ बै बोरि बोरि जायगा बेलेग गामिफोराव आं गायनाय खोनायो जोंनि गामियावल' गाया खाथि खाला गामियावबो गाया थास'फोरखो गायानो बहुदानो‌ गाया जोंनि जायगाया आरो एसे हाफोरा एसे बेलेग थास' जाया थारमाने
ओं एसे बोरि साइज जानांगौना बोरि जानांगौना थास' गायनोबो ओं
उम
थास' गायनो एसे बोरि आरो बालासिया जानांगौ
औ औ औ एसे ओं जायगा जानांगो एसे ओं उम आयथाल हाबाथाय जाया थास'आ जोंनि जायगाया आइथाल हायासो गोजा
जोंनियाबो बिदिनो होमबाबो माने गेजेर गेजेर ओरै बालासिया थानायफ्राव गायो आरो
अ अ अ
उम
बेनिफ्राय ओ लाइ लाफाखोलाय नोंथाङा माबायदि मो मोनो जानानै
लाइ लाफाखौ मोजां मोनो ओरै ओ‌ लाइ लाफा ओंखारनाय टाइमाव लाफा लाफा खारदै होनोना खारदैजों संनाया
औ
गोथावसिन मोनो आरो मैद्रुनि ओमफ्राय आं बेखौ साबसिन मोनो आरो खारदैजों संनाय खार ओं ओं ना फिसाफोर एसे होफादो
अ
माने मैद्रु जानायनिफ्राय बेखौ साबसिन मोनो आरो जानो
अ लाफाखौ बांसिन साबसिन मोनोना
ओम लाफाखौ माने मै- खारदै जानायाव साबसिन मोनो आरो मैद्रुनिख्रुइ लाफाखौ ओरैनो गोजा मै
गोजा मैद्रु जायोना माखासे उम उम जायो ओं बिदि बिदिनिफ्राय माने खारै जानायखो गोथावसिन मोनो आरो अह ओमफ्राय मुला बेदरफोरखौलाय
मुला बेदरफोरखौबो जायो होमबाबो मुला बेदरफोरखौ एसे खम जायो माने
खम जायोना मुला बेदरखो
बोरैबा माने बांद्राय जायोबा उदै एसे गाज्रि जानो नागिरो आंनिया मुला बेदरफ्रा
औ आरो जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौलाय
बेफोरखौ जायो जा
जायो जानाया अ गोथाव मोनजायोना आंबो जायो दे जायो मोजाङानो
जायोना
जोगोनारफोरखो मोजां मोनजायो आंबो जोगोनारफोरखो आरो खुमब्रा पानि लाव ना मा होनो बेखौबो ओमफ्राय ओरैनो थालिरफोरखोबो मा फिसा मोनो थालिरफोरखौबोथ' जायो ओ थालिर थालिरनि मैखुन ना मा होनो खोनादों ना नोंथां हेलौ